हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथांना एसे नटनि प्रब्लेमखौ आं नोंथांनि माथोखौ जेबो खोनायाखै।
हेलौ नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां। नोंथाङा एसे नेटवारर्क मोननाय जायगाायाव थांबा मोजां जागोन नामा? नोंथांनि माथाखौ आं जेबो खोनायाखै। हेलौ
हेलौ
अ नोंथां दासो खोनादों नोंथांना नेट गैया खोमा नेटनि प्रब्लेम। जादो खोमा?
अ एसे नेटनि प्रब्लेम होगासिनो आरोखि। माने
अ दासो खोनादों नोंथां।
अ मा खालामदो दा नोंथाङा? आं जोङो दा बरतमान ओरैनो दोङो ओरैनो।
औ नोंथां आंबो औ आंबो बिदिनो दंथयो गेजेरावनो ओंखाम जाबाय ना जायाखै नोंथाङा?
ओं खामालाय जाथखै खुरबाय खोमा जानो जासिगोन। खोनादोबा नोंथां?
औ औ बिनिफ्राय नोंथांमोनथिं दासानदि गायनो औ खोनादों नोंथां। बिनिफ्राय नोंथांमोनथिं दासान्दि गायनो फनाया माबायदि सोलिगासिनो दं?
गायनायाहाय फ्राय गायजोब्बायानो एसे दंबावो आरो। एसे एसे दंबावो सोरनियाबा सोरनियाबा खोनादोबा नोंथां?
हेल' नोंथां हेलौ हेलौ
औ नोंथां आं खोनादों औ
फैनो हागोन नामा माने माथोआ नांथा नांथा फैदो बुजिमोनाखै आं।
अ नोंथांनाव आं सोंनो नागिरदोंमोन जे ओ नोंथाङा माइ गाय नाय दुब्लि फोथारा बेसेबांसो बिघा दङ।
खोनादों नोंथां?